खुलुमबाय नोंथां। नोंथांनो फन खालामनायनि जाहोना मामोन
औ आं नोंथांजों जोंनि हारि माने दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो
औ नोंथां सावरायनो हागोन।
औ औ जोंनि दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्लाथ' गोबां दंना गोबां रोखोमनि औ जेरै अनलाजों दाव साम'जों सबाय औ बेबायदिनो गोबां दं बेफोरो नोंथाङ नोंथांमोननिथिंजाय दा माबायदि मा संनाय जायो अनलाजों दाउफोरखौ बेफोरखौ एसे फोरमायना मोननोमोना नोंथां
औ नंगौ। अनलाजों दाउजों जानो जोबोर गोथाव जायो नंगौ आरो दाथ' दैज्लां बोथोर बोथोर नङा होमबा? दैज्लां बोथोराव जेरैहाय औवा मेवाइ मोनो औवा मेवाइजों अन ला दाउ बा अमा बेफोरबादिया जानो जोबोर गो गोथाव जायो अनला ओंख्रि संनो जोबोद गोरलै गिबियावनो गिबियावनो जोङो अनखौ दैयाव माइरंखौ दैयाव सोमनानै दसे सम दोननांगोन आरो ओमफ्राय बेनि उनावहाय बेखौ सुनानै जोङो दसे सम दैया एसे राननो थाखाय दोननानै दिंखि बा गायहेन बा दा आथिखालावथ' मेसिनसो बाहायो नङा होमबा? गोबाङानो बेफोर बादि जोङो देनानै बेखौ गुन्दै खालामनानै लानांगोन। आरो जोङो सारायाव दै लानांगोन जेब्ला दैया गोदौगोन अब्ला जों बे देनाय अन गुन्दैखौ आखाइजों फ्रि फ्रि होसननानै होनाय जायो। आरो खायसे खायसेखौ जोङो बे अन गुन्दैखौ दैयाव गलायनानैबो होनाय नुयो। आरो बेयाव बेवहाय जोङो ओ बानलु सामब्राम हाइजें बे बादि देनायखौ होयो। आरो खारदै संख्रै बेफोरखौ जों होयो आरो बेयाव नों दाउ जुदि होसनगोनब्ला जोङो दाउखौ गिबियाव थाव होनानै सामब्राम बानलु बे फोरबायदि हालदै संख्रि होनानै जोङो एल फ्राम ग्रोना लानाय जायो। आरो बेनि उनावहाय बेखौ अनला ओंख्रियाव होस खननाय जायो बेबादिनो जोङो अनला ओंख्रि खौ गोबाव गोदौ होनायनि उनाव मोननायनि महराव फैयो। आरो बेयाव जोङो मोदोम मोदोमनायनि थाखाय गंगार दुन्दिया बा दुन दिया आरो हाइजें बिलाइ बेफोरबादि खो जोङो होयो आरो बेफोरखौ होबा एसे साब सिन मोदोमो आरो बेफोरबादिनो अनला ओंख्रिया जोबोर जानो गोथाव जायो आरो दाबादियावथ। बरफोरनि ओंख्रि जेरै‌ हा थास आथें आरो थास बिबार दैज्लां बोथोराव बेफोरखौ मोनो नङा होमबा फाथो दिंखिया बेफोरखौ जों गोबां मोनो दाबादियाव। औ।
औ
नोंथांमोननि ओन सोलावहाय अनला ओंख्रिखौ नंगौ अनला ओंख्रिखौ मा बायदिहाय सं संनाय जायो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा।
ओ अनला ओंख्रिखौथ नोंथाङा जिबायदि बुंलांबाय जोंनिथिंजायबो बिदिनो संनाय जायो आरो ओ गिबि गिबियावनो नोंथाङा जेरै बुंबाय माइ। रंखौ एसे दसे सम सोमना दोननाय जायो आरो जाहाथे बियो देनायाव मोजाङै। गेब्लेयो गुन्दै जायो होननानै। औ बेबायदि सोमना दोननानै बेखौ जोङो सोमनायनि उनाव सुनो सुनो खांनानै बेखौ जोङो दसे सम सान्दुंफोराव दोननाय जायो आरो दुं एबा बार नांनाय जायागाफोराव। बिनि दैया रानलांथों होननानै। औ बेेनि उनाव आथिखालावथ गोबांसिना मेसिन दोननो देखायो देनाय ओ दिंखि बा उराल फोराव देनायखौ जों नुनो मोनलिया बेबायदिनो अन गुन्दै देनानै लायो आरो ला थांनायनि उनाव जा दाउजों सगोनब्ला बै दाउखौ जोङो ओमम जाङै बासि बासिनानै बा न'नि न'नि होयोब्ला बुथारनानै बासिनांबाय, बा बायनाबो लाबनो हायो बेदर। बेबायदिनो बेनि उनावबोै बेदर खौ जोङो थाव एसे होनानै एवफ्रामगोरना लायो आरो बेयाव, रं, सं ख्रि आरि होनानै बेखौ एवफ्रामना लायो लानानै जोङो थोरसियाव बिखांना दोनो आरो। बेनि उनाव जोङो सारायाव दै होनान नै दैखौ गोदौ होयो आरो दैया जेबोला ग्लब ग्लब गोदौगोन अब्लानिया जाथिं गोदौयो बि थिं जोङो बै अन गुन्दै देना दोननायखौ फ्रि फ्रियै सारना होनाय जायो आरो। बिनि उनाव बै दाउ एवफ्रामना दोननायखौबो जोङो बेयाव गारनानै होनाय जायो आरो अनखो होखांनायनि उनाव। बेयाव आरो गोनां मुवायानो जाबाय खारै, संख्रि बिफोरखौ होनाय जायो। बि नि उनाव आरो जा मस्ला बाहायनो हायो आरो जाय जानाय हिसाबै जेरै हाइजें सामब्रां आरि बानलु आरि बेफोरखौ होनाय नुनो मोनो आरो। बिबायदिनो संनाय जायो आरो जोंनिथिं। औ दे। औ। बेनि उनाव आरो स नंगौ सों?
अनला ओंख्रि संनोथ' जोंनो खार दैनि गोनांथि
औ नंगौ नंगौ नंगौ।
खौ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा बायदिहाय बानायो?
खारदैखौ जोंनि ओनसोलाव खारदैखौथ' गोबां जोङो थालिर बिफां बा ओ जेरै बेसर आरि जे जोङो मावो, माने मिसेङाव मावनाय, बेफोर बेफोरखौबो जोङो साख्लिफोरखौ सावनानै खारै बानायनाय नुयो आरो। थेवब्लाबो साबसिना जाबाय थालिरनि आरो थालिर बिफांनिया मोजांसिन जायो आरो। बै थालिर फांखौ खारै बानायनो थाखाय जोङो गिबि गिबियावनो जों थालिरखौ दानख्लायनानै लायो आरो थालिर दंफांखौ। बेनि उनाव जोङो बेखौ एसे गुसुं गु थसुं थुख्रा खालामनानै, बेनि उनाव बेखौ फिसा फिसायै जिरना दोननाय जायो आरो एसे लांदां जायगा बा दुब्लि फोथारफोराव जेराव सानदुं मोजां नाङो। बेयाव जोङो बेखौ ओ नानै लामना दोनो आरो। बेयो राननो था खाय नांगौ अ मोजां सानदुंफोर होबा मास मोनसेसोनि बाय सिगांबो राननो हानाय आरो अ आरो बोथोरा मोजां नङा आरो गोबां दिन होनानै नांनो हानाय आरो बे बेबायदि जों बेखौ फोरानना दोनो बेनि उनाव बियो रानबोला जोङो बेखौ थुब्रायनानै लायो आरो मोन से जागायाव थुब्रायना लानानै जों बेखौ सावनानै होनाय जायो आरो सावना होखांनानै जा हांगार ओंखारगोन बेखौ जोङो सानद्रिफोरजों सालियो सालिनानै दै एसे होनानै साथायनाय बुङो आरो बेखौ बेबायदि खालामनानै जोङो बै हांगार खौ ओ बस्था आरिफोराव मोजाङै सोना दोनो आरो ओ गासैबो बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि बर' न'खरफोराव खारैया थाखाथारोआानो गोनांथार मुवा बेनो ओ बेबायदि बे हांगारखौ जोङो ओ खरखाय एबा माबा मोनसे एसे आगजुफोराव होनानै बेखौ दै होना सरनाय जायो आरो बैखौनो खारै बुंनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जों मुदुफुल बिफांफोरखौबो खारै बानायनाय नुनो मोननाय जायो आरो बैबो मोजां जायो नोंथाङा दा मा अ
दैजोंहाय सरना नानै बेखौनो ओंखारनाय रोसि खौ बेखौ जोङो खारदै महरै बाहायनाय जायो आरो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय अनला ओंख्रिखौ हाबाफोराव बाहायो जोंनि ओनसोलावहाय हाबायाव जोङो अनला ओं ख्रिखौ बाहाय बेहाय हिं सुनि होनना बुङो नोंगौ हाथा सुनि हाब हाबायाव जोङो हिनजाव गोदानखौ इसिं खनायाव अनला ओंख्रि संनाय नुयो जोङो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो अनला ओंख्रिखौ हाबायावबो बाहायनाय नुनो मोनो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय
नंगौ नंगौ बाहायो जोंनिथिंजायबो बेबायदि होनाय जायो आरो ओ जा हिनजाव गोदान खैना गोदाना बे अनलाजों दाउजों संनाय ओंख्रिखौ राननानै होयो आरो हराव जेब्ला हाथा होगोन अब्लानिया बेखौ होनाय नु
औ नंगौ
औ बेबायदिनो अनला ओंख्रि बुङोब्ला जों गोबां रोखोमनि संना जानो हायो न अनलाजों दावजाबाय जेरै अनलाजों औवा मेवाय औ अनलाजों अमा बेदर बेबायदिबो संना जानायखौ नुनो मोनो आरो आरो
जेरैहाय जोङो एम्फौ लाथाफोरजोंबो संना संनानै जानो हायो खांख्राइ ना बायदिसिना बेफोरजोंबो सं संनानै जानो हायो जेरै बर'फोरनि ओंख्रि औ जेरैहाय जोङो गो थां बिलाइफोरजोंबो संनानै जायो लाइ लाइजों दाउजों अनला फाख्रि बेफोरबादिबो जों जानाय नुयो आरो बर'फोरा मोनसे फुजा होयो आघोन मासाव ओंखा ओंखाम गोरलै जानाय होनना बुङो बेयावबो जोङो बे अनला ओंख्रिखौ लाइ बिलाइ गोरलैजों आरो दाउ होनानै अनला फाख्रि नंगौ बेफोरबायदि जानायबो जों नुनो मोनो बेबादिनो अनला ओंख्रिखौ गोबां रोखोमनि जोङो संनानै जानो हायो
औ गोबां रोखोमनि दंमोन नंगौ नंगौ बेनो उनाव ओ नोंथाङा साम'जों सबाय जाफेरबाय दा
औ नंगौ जाफेरबाय
औ बेखौ माबायदि मा संनाय जायो नोंथाङा मिथियो
आंनो सामु सबायजों गिबियाव सामुखौ नागिरग्रोनानै लानांगोन बुथुमग्रोनानै नङा होम बा खाथि खालानि दुब्लि फुख्रि दैमाफोर जायो आरो बायनानैबो मो मोनो बेखौ बाय नानैबो जायो बेनि उनावहाय जोङो बेनि मैलाखौ औ
औ
बेखौ हरनै बा हर थामनि थाखाय
सोमना दोनो आरो औ औ नंगौ
बेनि उनावहाय जों बेखौ साफा हुखांनायनि उनाव बेनि दागोनखौ गार जायो आरो बेनि लान्जायखौ दानस सनानै गारनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो होनानै लानांगोन आरो अब्ला जों होनाय जागोन। जोङो एव एवग्रोनानै लानांगोन हालदै बा बानल सामब्राम बेफोरबायदि होनानै
नंगौ नंगौ
उनावहाय सबाया जोंना बेयाव होसननाय जायो।
औ नंगौ नोंथां
थियारि जायो
नंगौ नंगौ दे बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबोबाय नोंथांजों सावरायना गोबां बाथ थ्रा मिथिनो मोनबाय ओंख्रिफोरनि बागै।
औ नंगौ औ गोजोन्थों